अ खुलुमबाय नोंथां।
थ नोंथाङा आङो ओ नोंजों माखासे गोनांथार खोथा सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो ना?
खोथा सावरायनो नागिरदों आंनो एसे बुंदो।
नोंथाङा माबे माबे जायगायाव बेरायफेरखो?
नोंथां आं गुबैयै जोंनि लकेल एबा जोंनि गामि ओनसोलनि जायगानि अनगायैबो आङो गोबां जोंनि ओनसोलनिफ्राय एबा गुबुन रायजोफोराव बेरायनो थांनाय जाबाय नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां ओरैनो आङो जोंनि रायजोनि अनगायै आसामनि बाहेराव बेथिं सिक्किम थांबाय शिलं थांबाय बेनिफ्राय उ अरुणाचल नागालेण्डफोराव बेरायनाय जाबाय नों
अ नोंथाङाथ' गोबां जायगा बेरायबाय दा बैफोर जायगाफोरनि मादाव नोंथां
अ नोंथां बे बिदिब्ला नोंथां आङो गिबियावनो मेघालय एबा शिलंनि सोमोन्दै एसे फोरमायसै नोंथां ओ आं जेब्ला मेघालय मुंखौ मिथि मोथि जेनदोंमोन बे जायगा नि जेरै शिलं सोलाव मेघालय ओनसोल ओ मे‌घालय रायजोनि था ओ मेन थावनियानो जाहैबाय सिलं। बे शिलंनि गुबै आङो ओ जेब्ला मिथि- मिथिदोंमोन बै समाव आङो बे जायगानि सोमोन्दै एसे नायबिजिरदोंमोन‌। नाय बिजिरना मोनबायदि बेवहाय गोबां बेरायनो थाखाय जायगाफोर दङ जेरै ओ जेरै दउखि दङ वाटारफलफोर दङ बिदिनो गोबां दङ आरो जायगा बेरायथावना बेफोर जायगानि मादावनो ओ जोबोद समायना इफोर जायगा ओ जेरै शिलं होनना बुङोब्ला जोङो हाजो हाला सोमखोर हायेन जौवेन गोजौ गोजौ हाजो हाजोजों थांनाय लामा गाखोनाय बेफोरबायदिनो बिदि गोबां हाजो हाला जों बिफां लाइफां जों बुंनाय मोनसे समायना जायगा होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला ओ मेघालया हाजोआरि ओनसोल जानायनि जाउनाव ओ बिनि नुथायफोरा ओरैबायदि समायना बेयाव जाय थाङो जाय थाङो जाय सुबुङा बेरायनो थाङो बिसोरो ओरैबायदि जायो बिसोरनि गोसोआ गो बोहोनो हायो आरो जायगायानो बेनि थाखायनो शिलङा मुंदांखा जोंनि भारत हादरनिनो सबसे समायनासिन जायगा होन्ना बुङोब्ला शिलं होनना बुंनांगोन मानो होनोब्ला शिलंआव ओ गोबां ओ सुबुंनि सुबुं अनजिमाजों थानाय मोनसे रायजो आरो बेहाय ओ गोबां समायना समायना जायगा फोर दोङो जेरै ओ जेरै जों बेहाय नुनो मोनो जोङो अमान लेक नुनो मोनो एलिफेन्ट फल्स नुनो मोनो सुइट फल्स ओरै लाइथुन कायन्स होननाय मोनसे जायगा दङ बेफोर मोनो आरो शिलंफोरनि गोजौ गोजौ हाजोथिखिनि फोर ओ फोराव थांनानै जोङो समायना समायना जायगाफोरखौ फिउ खौ नुनो मोनो जेरै जोङो दाउखि दाउखि होनना बुङोब्ला जोबोद फेमास बे जाबाय दाउखिया ओ मेघालय आरो ओ बांलादेशनि सिमा होननानै बुंनांगोन बे जायगाया दाावखि दैमायानो जाहैबाय गुबुन फारसेथिं ओ बांलादेश रायजो आरो बिखनि जोंनि भारत हादोर एबा शिलं एबा मेघालया आरो बे जोबोद समायना जाय खिया दैया ओरैबायदि गोजों ओ साखिनिफ्राय नायोब्लाबो सिंनि अन्थाइखौनो नुनो मोनो बै दैयाव ओरैबायदि ओ जों नुनानै अन्थाइखौ नुयो नाथाय बेखौ जोङो जेब्ला हाबनानै नायो अब्ला जोङो मा मानसियानो थोरोबलायनाय गोथौ। ओरैबायदि गोथौबाबो जों मा अन्थाइखौ नु नुनो मोनो। बेनि थाखायनो मा जोबोद फेमास आरो बे बेयो जोबोद गोथौबो आरो दैमाया ओरैबायदि गुसुनो दैया बे जोबोद गुसु आरो दैया। बिदिनो जोङो ओ सान ओंखारनायखौबो जोङो सिलंनिफ्रायनो नुनो मोनो। सान ओंखारजेननाय जेरै जोङो फुंबिलियावनो ओ फुंनि जेब्ला ब्रै बाजि जानाय लोगो लोगो सानखौ नुनो मोनो सिलंनि मोनसे जायगा दङ बेखौ जोङो सान ओंखारनाय ओ जायगा होननानै बुङो आरो बे जायगाया जोबोद समायना बेयाव गोबां आसामनिफ्राय दावबायारिफोरा थाङो ओ फुं फुङावनो सहैनाय बायदि थाङो थांनानै बेहाय ओ सान ओंखारनायखौ नायो। गोसोखौ गोजोन हो बेयो आरो मोनसे सोर एसे मोजां फिल्स फिल्सखौ लायो आरो गोसोखौ। मोजां लायोथार लानो थाङो आरो बेयो बेयो जोबोद समायना थिग बेबायदिनो
चिरां टाउनाव
ओ मोनसे जायगा ओ बाजार आरो बे जाहैबाय पुलिस बाजार बे पुलिस बाजारावनो गोबां ओ फालांगियारि खालामनाय जायो बे जायगाया ओरैबायदि ओ जायगाया दखान दोङो। दखानफोरजोंनो बुंफबनाय ओरैबायदि मानसि जायो बेहाय बे जायगायाव बेखौ बुंनाङा आरो माने थाबायनोबा नोङो सिगांथि थांनोबा उथिं फैफिननो हानाय लाबायानो गैया बेहाय ओ मा होनो
फायफिनो हानाय बायदेर जाया मा बे थांनाया
थांनाय थांनायाल' फैनाय फैनायाल' जायो मानो होनोबा बेयाव गोबां दावबायारिफोरा बेरायनो फैयो आरो बेहाय मा होनो ओ गोबां ट्राफिकबो जायो जोंनि न' ओ टाउननि गेजेरावनो नर्थ इस्टनि गेजेरावनो बेहायनो हाइस् ट्राफिक होननानै बुंजायो मानो होनोबा बेहाय
थांनोबा थां लामानि नों हाया बेखौ गिदिंनासो फैनांगोन मानि जाउनाव होनना बुङोब्ला बेखौ बे मोनसे हाजोआरि जायगा नालाय जायगानि थाखायनो बेहाय माने ओ
सोरनो लामाफोरा फिसा फिसा बेनिफ्राय बेहाय ओ गासिबो दखानफो
ओ मा होनो फाहार फाहारखाय मा होनो बेयो गोथौ गोथैनिफ्राय गोथौ ओफाय गोथौनिफ्राय गोजौ इदि माने थाखो थाखो एसे स्टेप बाय स्टेप आरो बे दखानफोरा हिनजाव मा बेहाय गोबां मा होनो गोबां
ओ सुबुंफोरानो थाङो आरो दारो बिनि सम नुथाइफोराबो ओरैबायदि समायना बेखौ बुंनाङा आरो आरो बेहाय बाजारफोराव बारो जेब्ला बाजार बानायो बेहाय
गासिबो रोखोमनि बाजार जेरै इलेक्ट्रनिक नांगौ गस्ला नांगौ
जानाय लोंनाया गासैबो बेहाय ओ बाजारखौनो खालामनो मोनो हायो आरो बेहाय जोबोद फेमास बेयाव खम दामावनो गोबां गाननाय जोमनाय मोनो जेरै ओ गोजां बोथोरनि
गाननाय जेरै गोलोम बोथोरनि गाननाय जुथा मोनो बिदिनो गोबां
समायना समायना बुस्थु मोनो आरो बेनि थाखायनो गोबां गोबां समायना आरो बेयो नोंथां जोबोद समायना नोंथाङाबो थांनो हागोर सिलंआव थाङोब्ला बे पुलिस बाजाराव बाजार खालामनो थांबानो जाबाय
आ जोबोर मोजां आरो बेहाय नोंथाङा माबाफोर ओ सोमोन्दै आरो बेरायनायनि सोमोनदै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नोंथाङा ओ हागोन नोंथां ओ आंथ' नोंथां बेरायनायनि सोमोन्दै जे बुंनो थाङोब्ला आंथ' ओ गोजान जेनाखि आसामनि गोजान जायगायाव थांदों होनोबा आङो खनसे ओ जुक' भेलि नागालेण्ड बेयाव थांबाय ओमफ्राय लोगोसे ए आङो बेनि अनगायै आङो जोंनि नैबे ओ खाथि खालानि जायगायावनो बांसिनै बेरायनाय जायो आरो
जेरावनो आं बुंनोसै मोनसे जायगानि सोमोन्दै ओ बेनो जाहैबाय जोंनि कक्राझार जिल्लानि मोनसे जोबोद मुंदांखा लावखार ओंखा ओंखामजाग्रा थावनि बेनो जाहैबाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्राया जाहैबाय ओ जोंनि कक्राझर जिल्ला याव थानाय ओ कक्राझार जिल्लानि ओ भुटान बरदार ओ बेयावहाय थानाय ओ मोनसे समायना लखार ओंखाम थावनि बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया ओ सोरगिदिं हाजो हाला ओ गोथां ओ हाग्रामा बेजों बेंखन जानाय ओ बेनि बारहावाया जोबोद मोजां गोग्गो आरो बे सरलपारा जेनाखि जायगानि नाम बे गोबां गय आबाद जायो ओ बेनि थाखायनो बेयो जोबोद मुंदांखा आरो बे सरलपारा ओंखाम साग्रा ओ थावनि ओ बेजों बेनि गेजेरजों मोनसे बिराद मोजां दैसा स्राय स्राय बोहोयो जाय बेयो जाहैबाय ओ बेरायहैग्राफोरनि गोसोखौ जोबोद मोजांङै बोनो हायो दा बै जायग बै जायगायाव गोबां सुबुंफोरानो जे बोसोराव नैरोजा थामरोजा बेनिफ्रायबो बांसिन बेरायग्राफोरा बैहाय दावबायहैयो ओ बै जायगाखौ दावबायनायनि ओ गुबै दावबायनो मोजां जे ओ समानो जाहैबाय जेनेबा जेनाखि नभेम्बरनिफ्राय जानुवारिसिम ओ बै जायगाया बिराद मोजां जायो आरो दावबायनो थाखाय दावबायग्राफोरनि थाखाय बेयाव गासैबो सुबिदाखौ मोननो हायो बेयाव गासैबो खाथियावनो बाजारबो दंखायो जोंहा बेयाव जोंनो जा जाग्रा मुवा नांगौ बेखौ जोङो मोननो हायो आरो जोंहा नैबे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जोंहा ओ दायो मोनायाव थानो हानायनि सुबिदाबो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव ओ दा जोङो मोनायाव केम्पिं बानायनानै थानो हायो बेयो ओ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबि दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा लावखार ओंखाम जाग्रा ओ थावनियावनो गोबां दखानफोरबो दंखायो खाथियावनो बेनिफ्राय जोङो जाग्रा मुवाफोरबो मोननो हायो। ओ बेजों लोगोसे जोङो दैयाव दुगैनानै जोङो ओ दाथ' गरम बोथोर दैयाव दुगैनानै जोङो ओ गोलोमनायनि फ्राय रैखा मोननो हायो बा जोङो मोजां गोजोननायखौ जोङो लानो हायो। ओ दा बैहाय जोङो थाङोब्ला जोङो जागायजेननाय थांजेननाय लामा जेनाखि सरलपारा थाङोबा जोङो बिसमुरि ओ लामा हाबजेनो। बै लामा गाजेननायनिफ्रायनो जोङो जेन'बा सोमखोर मिथिंगानि समायना महरखौ जोङो नुजेनो मोनो। मानोना जोङो ओ बे बे ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जा थावनियाव थाङोब्ला जोङो लामायावनो लोगो मोनलाङो जोंहा ओ मोनसे गोदानै थिसनजानाय नेसनेल पार्क जाय खौ सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क ओ बैखौ जोङो मोनलांनो हायो। बेयाव जोङो गोबां सना गाबनि मोख्रा बेखौ जोङो लामायाव नुलांनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा बेयाव गोबां सिखिरिफोर समायना समायना सिखिरि जायफोरा जोंनि गोसोखौ बेराद बोनो हायो। बैफोर सिखिरिफोरा ओ जोंनि मानसिजों बिराद ओ फ्रेन्डलि जायो सिखिरिफोरखौ जोङो दांनोबो हायो एबा दांजायोबो जायखौ ओ दावबायारिफ्रा नायनानै जोबोद मोजां मोनो। दा नोंथाङाबो मालाबा समाव जुदि सरलपारायाव थां थाङोब्ला थांनो हागोन आरो बेनि मिथिंगाया जोबोद मोजां सोरगिदिं बिफां लाइफांजों बेंखन जानाय बेनि अनगायैबो जोंहा थांबावोब्ला बिसमुरिखौ बारलांनानै जि सिखना जोहोलावखौ मोनबाय बिनि बारबावोब्ला जोंहा मोनसे उल्थाफानि हाग्रा होननाय मोनो। बे उल्था पानि हाग्रायावबो जोंहा गोबां समायना रमायना ओ ओ बिनि मिथिंगा महाव जेनाखि बे उल्था फानि नामा मारै मोनदों होननानै बुङोब्ला बेयाव मोनसे दैमा दङ' जायनाखि दैमा उल्था बोहैयो आरो। बेखौ उल्थाफानि होननानै बुंनाय जायो। ओ दा बै सरलपारानि सरलपारानि जेनाखि ओंखाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बे जायगाया बेबायदिनो समायना मिथिंगाजों आबुं आरो नोंथां। दा आङो सरलपारानि अनगायै मोनसे जायगानि सोमोन्दै बुंबावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जुक' ओ जुक' भेलि जायखौहाय जुक' सेरफां होननानै मिथिनाय जायो बर'आव। ओ दा बै जुक' स जुक' सेरफाङा जाहैबाय ओ नागालेण्डनि ओ नागालेण्डआव दङ बेयो सा सानजा भारतावनो। ओ जेनाखि ओ बेयो नै रोजा ओ ब्रै-ब्रैजौ बाजिनै मिटार ओ गोजौआव दङ बेयो। ओ बेयो जाहैबाय जोबोद बिबारफोरनि थाखाय मुंदांखा। बेयाव मोनसे रोखोम बिबार मोननाय जायो नोंथां। ओ बेनो जाहैबाय ओ जुक' लिलि ओ बेनि थाखाय बेयो जोबोद मुंदांखा। ओ जोङो जुक' बिलियावहाय गासै सान्थाम थानाय जादोंमोन नोंथां। बे सान्थामावहाय आङो थानानै बिराद मोजां मोनदों। जेनाखि ओ सिगां जुक' 'बिलियाव थाङोब्ला जोङो ओ जेनाखि ओ जोङो दस्रा रायजोनिफ्राय थाङोबा जोङो जायखि जाया जायगानिफ्राय जोङो स्टेसनाव ओंखारहैनांगोन आरो ओ रेलवे स्टेसनाव। बेनि उननिफ्राय जोङो गारि लानानै ओ सिदा ओ जाखोमा होननायाव थांनांगोन। बेनि उननिफ्राय जोङो ओ टेक्सि बा सुमु मोनबावो आरो जुक'बिलि थांनायसिम बेनि उनावहाय जोङो जुक'बिलिसिम थां थांनो हायो। बैहाय बेरायनायनि ओ मोजां समानो जाहैबाय अक्ट'बरनिफ्राय ओ ओ फेब्रुवारि बिसोरसिम मोजां जायो आरो जेनाखि मिथिंगाया सोमखोर गोथां महराव थायो। दा आ जोङो बैफोर ओ समावहाय थांनानै जोङो ओ रंजानाय लाहैनो हायो ओ बैयावहाय ओ जेनाखि आङो अक्ट'बर समावहाय थांदोंमोन बै बसमावहाय गोबां सोमखोर बिफां लाइफांजों आबुं जानानै दंमोन मिथिंगाया ओ मिथिंगायाबो बिराद गुसु जानानै दंमोन आरो ओमफायो बेरायना